माथो
माने सिरि जानांगौ सिरि जायाखै रायलायगासिनो आं औ।
खोरोमलायबावबायसो नै अखाया।
ओरै गैथआ खोरोमाखै हानायालाय फ्रि फ्रि हागासिनो बिरादनो। थेवबाबो बिफां सिङाव दं आं।
ए सिङाव थांनो मोना।
सिङाव थांनो मोनोब्रा ओमफ्राय आंसो नोंजों रायज्लायथावथाव जिरायनानै दङ' आरो आं बे सिङाव थाङोबा दावराव जासिगोनना? हा
नोंसिनि लोगोफ्रा बानायाखै बेयाव नोंजो थाग्रायाव।
बानायाखैलै रावबो बानायानो। मालायबा खालि बायदिसिना गेलेनाय मानायावल। बे गावलायनाय मानाय बुद लायनाय उमहो बिदियाव सोलाबा बेयाव रायलायनांगौलथार।
जोहा बेयावनो बेसे मोजां मोनो।
ओमबाय जोंहा बेयावनो ने गेलिफ्रा औ।
मोनियावसो लोगो मोनियावसो।
उम लोगो मोनैयावसो दे नोङो लोगो लोगोफोर दङबा नोंनि लोगोफोर दङबा खिथा हरला बाय आंनाव हरनो थिन दे।
ए सासे दङ बिहाबो नागिरना मोना सानैजोंनो जागायगासिनो दङ। खोन्थागोन आङो र मोनाखै बेहाब बो
खिन्था दे रायलायहरनो थिन।
खिन्था र
बिहाबो टाइमआ सोलाबा बेखौ नेेनांगौ आहा।
उम
सोरहाबा बेहाबो बे नोंसोर थाग्राथिंनो माबा फोरोंहैयो बेलासियाव। मालाय।
बिदासेयाव बेदासेयाव ना मा होनखो?
बेलासियाव।
बेलासियाव होननायखौ बेदासेयाव होननायसो खोनादों।
अबेयाव? बबेयाव बबेयाव मा फोरोङो जोंनिथिंजायलाय
बबेयाव दं मोनथिया जायखिजाया बेयाव कम्पुटार
ए
औ।
ए माखौ।
गथफोरखौ
माहोनदों ए।
ओहो
अबेनि मानसियालाय ना नोंसिनिथिंजायनि
ओमहो काजलगावनि जोंजों ज फरायफानाय।
ए होमबालाय नोंहा सासे सोनो हाबाय
ओहो साथाममोन आं सोनाया साब्रैमोन। ओमफ्राय सानै ना जाथवाखै दाबो। दाबो साननो जाथवाखै माथाय। दाबो जाया ओमफ्राय बिसिना ओमफ्रायो सासेयाथ दानला जोबफिन
हे है जायो जाया बायदि मोनोब्लाथाय बिदिनो दानो।
बिसाबो नेगासिनो दं माखासेया माला जागोन आंना दाबो जाया होननानै।
जेसेबां रायलायो एसेबांनो हाबो जेसेबां रायलायो एसेबांनो हाबो नोंहाथ बोरै आंनि उन उन थांथारखो?
नोंखौसो होसोगासिनो दं आं आंनाबो गावजों समान जानानो गिनानैनो नोङो आंखौ सो ला सोलाबा होनहरदो
देन्जार ओयत बिदि नङाब्रा साननायानो आलाद्रा द्रायलै बेना फाग्ला फाग्लानो बिदि नङाब्रा गोदाव सोराव नाय जायो नामा बिदि आंजोंनो रायलायबाय थादे एबारनिफ्राय नों हरबाय थादे होमबालाय अय नाय बुंहरखाबायलै नोङो आंखौ
आं आंल हरगोन नों हरनो मोना।
एबार आं हरफिनसैसो नै
आंगुर खनसे
ए बे फाग्ला बिब्दि जायो खेनसेनो सानसेयाव। होद नोंना नोंना आलदाद्रायलै
लोगोखौनो मोनाबा।
मोनोब्रा मानो मोना जानांगौ गावहा जोंनिथिंजायजों रायज्लायहरा
गुरानोबा सोलाबानो मालाय
उम आरो बैलाय नोंसोर थिंजायनिया मालाय दाख्लै आलासि जाहैदोंमोन।
आलासि जानानै फैबायनो नआव सानथाम जालायबाय ओमफ्राय आं मोन
औ उम गावसा गावसा खबर लाया
लायो ओमफ्राय दहायसो हरबाय बियो ओमफ्राय आंहा मोनथिया फैखोना माखो आमथिसुवासिम था नों होनबाय नालाय आंहाबो थागोन सानबाय।
औ मा होनोमोनलाय आमथिसुवाया माला मोनलाय?
टुइन्टिटु
हो
टुइन्टि ए नैजिनैनिफ्राय
दिनैनिफ्राय ना मानि जुननि ना मानि?
दानि
अ
दलि सागं सानो नागिरदों
ओमफ्राय उसुबिदा जाबाय ओ माबाफ्रा फाब फाफ्लिजों खोमाजों नारजाबनानै साबाय था।
दा बोरैबा दाननाय जागोन ना?
जाया एसे साावन होदो ओमफ्रायो
मैया बै सा एसे आदाया खोन्थाहरनानै नोंसिनिथिं ना गिदिरा आदा गिदिरा रांखौ नायनांगौ नों नाया खै
आंना जाबाय आंना हाबखांलायबावबायसो बेयो आना जाबायलै आंना हाबगासिनो। ओ सेे रोजा
आयु मिदाय जाहोनांसिगोन होनबा
आं हरदोंमोन ना
ए ए बे नोंनिसोमोन
ओमबा ए सोरनिथो फे आं हरनाया सोरनिथो हरदो आंलाय ना नोंनिखौ
आं मोजां नायाखैना
गावहा एकदम बारलाबायनानैसो खर' गरम जालाबायनानैसो नायदोंदां आययै मालाय बेस
नोंसोरो नोंस्रा मोनजोब्बाय जा मोनाखै बेखायनो मोज मोजां नायाखैमोन आं
नोङो बैखौहाय नों खुलिबासो हाबगोन दा नोंनाबो। गावहाबा खुलियाखै ओनदां
आगोलनो खुलिनांगौमोन होमबा
बेंकजों दाबो खुलिब्ला दाबो मोनोब्रा दाबो नुजायो देलाय खुलिनानै आंनो स्क्रिनसट खालामनानै हरलाय नोङो। मायाव खुलिदों इउ पि आइ जों खुलिदों ना
ओहो नाम्बारखौसो होदों नाम्बारखौसो
एकाउन्टनिखौ ओमफायो एकाउन्टनि नाम्बारखौ होनानै आइ एफ सि आरि गासिबो होजोबदों ओमफाय जाबाय दा दा नुगोना नुवा
जाबाय नुयो
होमबालाय बेसेबां जाखो?
थायनैलुमोन
नोमबौ होन नोङो गोदाव सोरावनो बे थाइनैयालाय नों रायलायनायजोंसो थाइनै जायो दा।
औ ओमफाय बै हाबथ'वाखै
ना
नुनाया दङ ओमफ्राय हाबाखै
हाबगोन दे लासैनो बेसेबां जानानै दङ? बेसे जाना दं?
ब्रै ब्रैजौ ओमफाय ससे दंबावमोन मोनथिलां
बा मालाय
नोंसो एथ' बुरजा जाबाय।
पातानि मा होनदों?
जाबाय दां
मालायसिम फाथोब बाजौ बाजौसो मोनहैसिगोन ना होमबालाय
बाजौ मोनिसे ओ दहायनिया बेसेबां जायामोन दहायनिजों जाबायबा दानदो। दहायनि रायलायनाया बेसेबां मिनिट जायामोन
आइया दहायनिजों दानिजों दहायनिजों दानिजों दाजाबोब्रा दे रायलाय रायलायबाय था दे दे दे राय- रायलायबाय था दे होबालाय रायलायबाय था दे बायसानस बोरैबा खस्थ रायलाय
दहायना आलदा थांखाबाय
नङालै दाजाब जागोन ना जायाखैमोन नोंनियाव देखायगोन ना देखायाखैमोन दहाय। ओइ जामबि दहायनिया दाजाब जागोन ना जायाखैसो होनगासिनो आं नोंनाव सोंगासिनो बेयो हाब बा सयथिनोबो आं नोंनाव मा सोंगासि
फायनि रायजायनायनि माबाया समा?
दाजाबगोना दाजाब जायाखै होन्दों आङो दहायनि रायलायनाया।
बे थांखाबायदा बे आलदासो।
नायलाय आं दा आं दा बुुबैसिगोन सोलै मानसिखौहाय दाजाब जागोन दाजाब जाया? फैनानै सोंगास नांनो दहाय रायलायनायनिया सासेनि दाजाब जागोनना जायाखै होनदों आङो।
नैबेयाव दानियाव? मिन्थियालां।
है जारलालै नोंजों। खर' गरम जागोनलै थोस नोंजों।
नोंबा अबेखौ होनदों।
दहाय जोङो ससे रायलायाखै होमबा बियोहाय से बारायगोना बारायाखै नोंना होनदां।
ए आन नायाखैना आङो डाइरेक्सो हरफिनदों।
बेखौसो सोंगासिनो बेखौनो बेरायलायहोगासिनो आंखौहाय। गोदाव सोरावसो माबा दानिया दानिया दहायनिया दहायनि मा मा रायलाय लां
गाब गाबनो ओंखारलायोलां बिदि बुजियाबा
ओमफ्राय सोर सोर रायलायदेरदों?
इखौ लासिगोन जोंना दाबो माबाल' जादों नै जिल' जादों। जिसे जानांगौ जिसे जिसे मालाबा जिसेबो बारलायलाय
दे दे रायलायबाय था दे। रायलायद।
गावहा गावहा सोलाबानो दां माबा खालथा खुलथां खालथां खुलथां माबा दैबो दाङो दसेनो दसेनो बायदिसिना
सिदलाबो ओंखाम जाखांनानै दाहरफिनगोन आङो आरोबाव खनसे
नुबाय आखला साब सालुथारलै नोङो।
नों ओमफ्राय गाबोन हरदो आंनाव
ए बिदि हरजायो आरोखि आंहा सासे मानसिनाव केनसेल हरो बिदिबो हरजायो आरो खनले खनलेनो।
औ
खल ए आंहा मिन्थियाना।
हरजोबा माथो दाख्लैनो खोन्थाखादोंमोन ना?
ओ सालुथारलै नोङो होमबालाय मानसिया दे नों हरबाय था होनबालाय दिनै आं गाबोन खनसेनो खेमबा हरगोन आं गाबोन
खनबो हरबा जानाय नङादां
मा जाया बेलाय।
नै जि जि जाबाय।
दे दानदो।
ओंखाम जाखांनानै हरफिनगासिनो दं आं
दे दे